हेलोव नोंथां हेलोव औ औ खोनादों नोंथां खोनादों हेलोव
औ खोनादोंना नोंथां
हेलोव औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनादों ना नोंबो हेलोव खोनादों नोंथां अ अ अ दे होमबा जोंङो सुरु खालामसै नामा नोंथां ना औ औ औ होनबा दा जोंनि जोंनि बरनि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सायावनो जों सावरायनोसै नामा नोंथां ना
दे नोंथां बिदिब्ला आं मोनसे सोंनो सानदों ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा फोरमायनो सानो अनला ओंख्रिया मा गिबियाव
अनला ओंख्रि बुङोब्ला जोंनि माने बरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय माने मोनसे जोंनि बर'नि ब्रेददम नाम्बार अवान ओंख्रि आरो आंनि साननायाव आरो माने जिहेथु जोंनि बर' अनला ओंख्रिया जोंनि माने गामियारि ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो माने हेल्थ सिस्टेम बो सानो आरो आं जिहेथु जोंनि गामियारि ओनो नसोलाव सिगां माने मानसिफ्रा बारा जानो लोंनो बारा गैयाबोमोन ना
औ नोंथां
औ जिहेथु अनला ओंख्रिया माने हेल्पफुल जोंनि माने मैगं आरो देहानि थाखायबो मोजां औ
माबादि मोजां नोंथां?
अनला ओंख्रि बुङोब्ला माने ओरैबायदि गोथावखा माने जोंनि- माने रावबो गोथाव नङा होननानै बुंनो हाया आरो अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ होनबा बोरै बोरै बोरै बोरै अनलानि अनलानि महर लायो बा बोरै बोरै अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिया बोरै- जायो नोंथांनो होनबा एसे फोरमायना होनोसै नामा आं?
दे नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ औ अनला ओंख्रिया जोङो अनला ओंख्रि संनो थाङोब्ला- जों माने माइरंखौ सो दस मिनिटसो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां बेनि उनाव?
दस मिनिटसो सोमनानै दोननानै जेरै जोंना उवालजे होनोना गाहेन उवाल ओ जिहेथु जोङो अन देयो
औ बै देग्रा जन्थ्रखौनो उवाल होनो नामा नों
औ औ औ उवाल गाहेन बे होनो आरो आथिखालावथ' जोंना मेसिनारिफोरजोंसो उननाय जायो
औ औ नोंथां जोंनिथिंजाय बै आथिंजों गाख गाख्लायनाय मोनसे जन्थ्रखौ बाहायनाय जायो
अ अ अ बेबो एखेयानो अब्लाबो माने एसे से बेलेग नामाबो बेलेग नामा नोंथां
औ जोंनिथिंजाय बिखौ दिंखि होननानै बुङो
अ दिंखि जोंसे बे आथिंजों गाग्राखौ मोन थाङा माने बे आखाइजोंनो देग्राखौ मोनो आरो जोंनिथिं बे बे उवालजोंनो जोंना माने दस मिनिटसो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बेखौहाय माने माइरंखौ बोखांनानै
औ नोंथां
गोरान एसे गोरान खालामनाय जायो आरो दै दै खौ आलागा बानायनाय जायो ओमफ्राय दसे दोनहाबनानै उवालाव देनानै जों गुन्दै खालाम अन गुन्दै खालामना लायो।
औ नोंथां
खालामखांनानै उनाव बेखौ जों माजों संगोन जेरै जों दाउफोरजों सङोबा जेरै दाउखौ जोङो बुथारनानै गोदानानै लाबाय
औ नोंथां
माने दाउखौ गोदानानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो दाउखौहाय थावजों मोजाङै एवनानै लाग्रोबाय।
औ नोंथां।
एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो जिहेथु अनलाखौ संसिगोन।
औ नोंथां।
अब्ला जोङो दैखौ फुदुंबाय गोदौहोबाय। जेब्ला दैया गु गोदौबाय थायो। बे समावहाय माने अनलाखौ जिहेथु जोङो अन गुन्दै देनानै लानाया।
औ नोंथां।
बेखौहाय जों माने एसे एसे एसे एसे होनानै होयो आरो दै गोदौनायावहाय।
औ।
दै गोदौनायाव एसे एसे गलायनानै होनानैहाय माने खेबसेनो होयोबा जे गथा गथा जागोन ना?
औ नोंथां बेसेबां लिटारसो दैयाव। बेसेबां बेै गुन्दैखौ नांगोन।
बिदिथ' माने लिमिट गैया माने माने सोर सोरहा माने माबायदि जानो मोजां मोन मोनो सोरबा एसे। गन जानो मोजां मोनो सोरबाया माने एसे माने दैलाव जानो मोजां मोनो।
औ बिनि सायाव सोनारगोन ना?
सोनारगोन माने। मासां मेलला आरो मानसिनि जोंनियाथ' बिदि माबा गैया जेनेबा। दि लिटारजों बा माबाजों माने बेलेग मै माबाफोर बायदि नङा आरो बेयो।
ओ बिदि जखा सुनाय गैयाना?
बि जखा सुनायथ' गैया माने मानसिया बेसे मेरला। बेखौ नायनानै संनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
माने जेलानाखि जोङो दैयाव एसे एसे गलायनान नै दै गुदुंखौ फुदुंनानै देलाय। दैयाव एसे एसे होनानै गलायबाय थानायावनो माने। माने लासै लासै लासै लासैनो अनलानाय महर लालाङो।
औ नोंथां।
अनला लासै लासै अनलानि महर लाबाय। बिनि उनावहाय जोङो जिहेथु जों खारै खारै नङाबाथ' अनला ओंख्रि जाया। खारै फोरखौ होबाय। ओमफाय गोदौबाय थानाय समावनो माने जोङो। जिहेथु दाउ बेदर एवनानै लानाय बा बेलेग मैगं होबाबो आर‌ जेरै जोङो अनलायाव गोबां माने बायदिसिना मैगं जो जों अनलाखौ जानाय जायो। जेरै जों मुदुम मोदोम मुदुफुर औ मुद फुल बिबारजोंबो जों जायो।
औ।
जेरै बारसिखा बिबारजों जों जायो।
औ नोथां।
मेवाजोंबो जायो जोङो।
आरो खांख्रिखरलानि जिहेथु बिलाइ बेजोंबो जायो।
औ औ नोंथां।
जोङो थाइगिरजोंबो जायो।
औ बै खांख्रिखलानि बिलाइजों संनायखौ मोनजाफेराखै आं नोंथां। जोंनिथिंजाय। बेखौ माने बांसिन जानाय नुनो मोना
ओ गोथाव जायो गोथाव जायो माने अनलाया जों संबाथाय माने गोथाव जाखायो आरो सब बुस्थुआनो जेरै जोङो माने माबाजोंबो जायो गोथौ थायैनि माने खोथायानो गैयामोन अनला ओंख्रि बुङोब्ला माने रावबो बुङा जे गोथाव ओंख्रि नङा होननानैहाय
औ नोंथां
दानि दानि समावहाय गामियारिफ्राब एसे खम सङो ने अनला ओं ख्रि होनबाथाय माने हाब माने मोजां हाब अनला ओंख्रिलाय बेफोरबायदि राव फैयो आरो
औ नोंथां
गामियाव हाब अनलाजों दाउजों होमबाथाय माने गोथाव ओंख्रि होननानै मिथिखाबाय आरो
ओम बै अनला ओंख्रियाव जि बाहायनाय खारै बेखौ न'आव बानायनाय खार खारैखौसो बाहायो ना बै ओ जि बानायनाय खारै जि बाजाराव मोनो बेवहाय पावदार मायबा मोनसे मोनोमोन ना सदा पावदार बेखौ
ओरैनोथ' ओरैनोथ' जोंनिया न'आव बाहाय माबानाय न'आव बानायनाय खारैखौनो बाहायनाय जायो जोंथि जाय ना जेरै थालिरनि थालिरनि खारै जों माने ओरैनोथ' अनला ओंख्रियाव बे मामाखौ बायनाय खारैफोरखौ बाहायनायखौ नुवाखै आङो जोंनियाव आरो जोंनिया जिहेथु थालिरजों बानायो थालिर दंफांखौ जोङो दानफायनानै थालिर दंफां जिहेथु गिदिरखौ दानफायनानै जोङो फोराननानै सावनानै जिहेथु बेजों गुन्दैखौ जोङो लाददु बादि बानायनानै जे खारैजों मोनसे बानायो बेखौ जोङो सरो नङा होमबा
औ औ
बेखौ बाहायनाय जायो जोंनिया बांसिन अनला ओंख्रियाव
औ बे न'आवनो बानायनाय खारैखौ बाहायनाय जायोना बांसिन
औ औ औ न'आवनो बाहायनाय न'आवनो बानायनाय बे खारैजोंनो जों बांसिनानो सङो आरो जों जानो हागौ गुबुनफ्रा संनोबो जानो हानाय जे माने बायनाय खारैजोंबो सङो खोमा मा
औ नोंथां औ जोंनि थिंजाय बै बायनाय खारैजोंबो संनाय नुनो मोनो
अ अ आथिखालाव बा न'आवहाय बेफोरबायदि खारै बानायनायाबो खमायलांबाय ना
औ नोंथां औ
जोंनियाथ' माने दाबो थालिर दंफांखौनो बानायो बांसिनानो माने आरो बहुद बहुद खामानियावबो होयोना बे थालिर माबाजों बानायनाय मामाया माने जिहेथु जोङो मालाबा एम्फौ सुमुफोर नांनानै जे सिथर जायो ना?
औ नोंथां
बेफोरावबो फोनोबा थाबनो माने सिथर जानाया माननायफ्रा हामो जोंसो बेयाव बाहायनाय जायो आरो बे खारैखौहाय जोङो सरनानै दोनखायो खारैखौ बथलाव सरनानै दोनो जोंनिया
ओ
सबनिबो न'खराव फ्राय थायोना जों मिथिनाय हाय
औ औ नंगौ थां
होमबा जोङो अनलाखौ एसे फोजोबनोसै नामा जे जेब्ला जोङो अनलाखौ माने गोदौ हो नानै खारै सारै होबायना अब्ला जोङो एवनानै एवनानै दोननाय माबाखौहाय ओ दाउ बेदरखौ होसनो होसननानै दसे गोबाव गोदौ होनना होबानो माने बियो अनला ओंख्रि जाबाय आरो
औ नोंथां बिदिब्ला आबुं अनला ओंख्रि जानो ओरैनो नोंथाङा बेसेबां मिनिटसो सम नांगोन
अनला ओंख्रि जानो बारा सम नाङा माने थाब थाबैनो जायो औ
औ
ओरैनो अनला ओंख्रि माने बानायनायफ्राव एसे गोबाव लायो खिन्थु संनायावहा खम लायो
औ
जेरै जों माइ माइरं सोमनाय देनाय उन गुन्दै देनाय बेफोरावहाय एसे सम लायो ओरैनो संनायावथ' अनला ओंख्रि ओंख्रिया माने फ्राय बिराद माने इजि थाब जायो। थाब मोनो
उम खम समनि गेजेरावनो बानायनो हायो ना?
औ औ खम समनि गेजेरावनो जायो अनला ओंख्रिया सम नाङा
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ औ नोंथाङा औ औ औ दे